हेल' नोंथां आ खोनादों ना अ थां अ मा खालामदों नोंथां?
दं ओइ नै दुब्लियाव हाबदोंमोन एसे जिरायना दंमोन
अ।
नोंथां आ माख खालाम दों?
आंबो दं ओ गामिथिंफायदोर'।
उम।
नोंथां आ माइ गायगासि ओमबा दुब्लियाव।
आं दिनै हाल जांग्रा थिखांनो सानदोंमोन।
औ।
उम।
हो--?
बिदिनो खै बिगासो गायजागोन नोंथां लाहा।
ओ बिदि बारा गैया नोंथां गैनाइया मा होनो बिदिनो आराय बिगासो दंबावोमोन बेखौ गायगासिनो आरो दा जोबसिगोन दिनै।
अ। बिनिफ्राय बिदि ओ औ औ बिनिफ्राय। माइ गायनायाव जेरै दैनि जेबो प्रब्लेम जायाखोमा नोंथां।
बिदि गैथ'वा नोंथां जादोंमोन ओमफ्राय बे आमथिसुवानि उनाव अखा हाबाय। नालाय। बेनिफ्राय दैै एसे प्रब्लेम गैया जाबाय आरो नङाबाथ' रानसावस्राव जाजोबदोंमोन।
औ बिनिफ्राय ओ दादि बैयाव दुब्लियाव माइ फोथाराव माइ गायदों। ओ बै हायाव माबायदि माइ गायो नों थांलाहा।
बिदि ओ जोंहा बिदि सापरायजोंबो गायो ओमफाय बंग बन्धु। बिदि ओमफ्राय बिदिनो बायसमुथिफोरबो गायो आरो ओ हो सोलाय सोलाय गायो जोंहा मोनसे बेखौनो गायबाय थाया सोलाय सोलाय गायबाय थायो आरो।
औ बिनिफ्राय ओ नोंथांमोनथिं दासानदै अखा हादों आंना सानाव दंगासिनो दं?
दा नोंथां बे दा सानबैसे अखा मैया होदोंमोन मैयानिफ्राय ओमफ्राय गैथ'वा दा सान्दुंआ दुंगासिनो
औ औ।
दाहाबो आंखौ माबाफोरजों सोंबा सोंजागोन आरो
नोंथांमोना गायनाय फुनाय जोब्बाय नामा।
जोंनिथिंल' गायनाय जोबनाया ओ जोंहाना जोब्बाय खिन्थु बेलेग ना जोबथ'याखै। ओ बिदिनो गायगासिनो दङ आरो जोबनायनि लामायाव फैबाय आरो जोबथ'वाखै दा।
आतसा। ओमफ्राय बिदिनो गामिफोरावबो जोब्बायनाः
गामिफोरावबो ओ बांसिनानो जोब्बाय ओ सानैसो दंबावो बेफोरनिया जोबाखै आरो दा। बेनिफ्राय आं नोंथांनाव मोननैसो मा होनदो नोंथां?
ओ दे बुंनाय नोंथां।
बिदिनो नोंथांनाव आङो मोननैसो ओ कुइसन सोंनो होननानै सानदोंमोन आरो।
दे सोंजागोन दे नोंथां।
ओ बिदिनो जेनेबा माइ गायनायाव ओ माबायदि हायाव माबायदि माइखौ गायो बिदिनो ओमफाय ओ जेरै माइ गायनायनि मायाबोथ' गुबुन गुबुन रोखोमनि दं नालाय नोंथां। ओ बिदिनो मा मा रोखोमनि माइ दं? बि
होम
दै गोथौआव माबायदि माइ गायो आरो बोरियाव मा बेफोरखौ एसे फरायनो नामा जाबाय नोंथाङा।
अ इदिनो बांसिनथ' जोंनि बिजा बेलेग माइ गायसै ओ ओ बायसमुथि आरो सापाराय दं बिदि गायो आरो। ओमफ्राय ओ बां ओमफ्राय गाया गायनाय माबाखौ ओ जोसा माइब्रा बिदिखौ एसे मागो द मासियाव फिथा दानो थाखाय उम गायनाय जायो आरो एसे बारा गायनाय जाया। बिदिनो माइनि मुङाथ' गुबुन बहुद माखासे दं दंनायालाय। जेरै बायसमुथि, साफर आयजं लाल बन्न्दु, बंग बन्न्दु बिदिनो जोसा माइब्रा गुबुन गुबुन नाम दं आरो। बुंजोबनोथ' नाम गोदान गोदानबो फैबाय दोङो दा माइफोराबो।
औ बेनिफ्राय ओ
बिदिनो
नोंथाङा ओ माबाफोर नोंथाङा माबाफोर बिदिनो फोर मावो नामा?
आं दा बिदि बिजनेसखौथ' मा होनदों नोंथां?
जिखुनु फिसा फिनलाबाबो जिखुनु बिजनेस मावो नामा नोंथाङा?
औ बिदिथ' बिजनेस जेबो मावा आं नोंथां मावनाया बिदिनो न'आव आङो हांसोनि फाराम मोनसे दं बिनो फिसा बारा गिदेरबो नङा हांसोरनि फाराम मोनसे दङ आंना
औ बिनिफ्राय नोंथाङा बै हांसोनि ओ फार्म दङ होनदों बै ओ फार्माव ओ बेसेसो हांसो फोर दं आरो बेफोरखौ माबायदि फिसिनाय जायो? ओ बिदिनो माबायदि आदार होयो माबायदि जाहोयो बेफोर खौ एसे फोरमायना होबानो जाबाय नोंथाङा।
अ आदसा आं बिदिनो हांसोखौथ' फास्ट लाबोदोंमोन। दुइस'था लाबोदोंमोन आङो। ओम दुइस'ता लाबो बथायाय जरा सल्लिस थाखा लादोंमोन बे फिसियावनो लाबोनाय नालाय जरा सल्लिस थाखा पन्सास थाखा बिदि गोलैदोंमोन आरो। ओमफाय बेखौ आङो आदारनि बाथ्राबा आदारखौ होनाया बिदिनो हांसोफोरनो गुन्दै सापर बिदि फालिस सालिसफोरखौबो लगायना होयो आरो। ओमफाय माइफोरबो होयो ओमफ्राय बे उन्दै टाइमाव गोजां बोथोर टाइमाव आङो एन्टिबायटिकखौ होनाय जायो आरो द्रपखौ। होमबानिया बेमारा थाब जानो नागिरा। नङाबाथ' हांसोनि बेमारखौथ' मिथिखायो नोंथांना?
औ नोंथां मिथिगौ।
बियो औ बिनिफ्राय मा नोंथां?
ओ बिदिनो होनदों एन्टि- एन्टिबिटिखौ गोजां बोथोरावसो होनाय जायो आरो गरम बोथोराव होनाय जाया।
औ बिनिफ्राय ओ नोंथांनिफ्रायथ' आं बिफोर बाथ्राखौ मिथि मोनबाय बिनि फाय नोंथाङा बैफोर हांसोखौ ओ ओ दा ओ हांसोआथ' बिदै दैयो नालाय नोंथां बै बिदैखौ फा फानोना नोंथाङा फिसा जाहोयो बेनिफ्राय ओ गोदोर जानानै बेसेबांसो राङाव नोंथाङा
औ आंथ' बिदि ओ फारामखौ बनायनायनि जाहोनानो जाबाय आं बे बिदैखौ फाननो नागिरा आरोना नोंथां मानो होनबा बिदैखौ फानबाथाय आरो गुबुन फिसा बायबावनांगोन आङो बिखौ फिसा जा होयो आरो फिसा जागाय होयो बिदैखौ। ओमफ्राय जिसिनि दैयो ओ आसिथा नब्बयथा बिदि दाउदैखौ गाससिबखौबो गनो होनानै बि फिसा जाहोनानै बि लाखिफिनो आं नोंथां। आं माने फारामखौ गोदोर खालामनायदों बिदिनो।
औ
उम मिन्थियो। बेनिफ्राय बे गोदोरखौसो माने ओ एसे सिजेन फैबा थेय फानो आर'
नोंथांनावथ' आं ओ मेचन ओमफाय बेफोरबायदि आरो नोंथाङा ओ बिनि अनगायै माबाफोर ओ न'आव थानानै फिसा फिनला खामानिफोर मावो नामा एसे फोरमायना होबा जाबाय बिखौबो।
बिदि नोंथां आं फिसा फिनला खामानिया मावा नङा मोनसे मावो बिदि माने आखाय नि खामानि आरो बियो ओ जेरै ओ जिरायनो थाखाय ओ बे उवानिजों मुरा बा नाया होमबा? बे-बे उवानि मुराखौ बानायनाय सोलोंना लाबाय बिदिनो हानायबो जाबाय रोंगौ दा बिदिनो बानायनानै बिदिनो गुबुनफोरनौ फानो आरो आङो मुराफोर खौ उवानि बानायनानै।
औ नोंथां बेखौ नोंथाङनिफ्राय मिथि मोनबाय ओ बिनिफ्राय बै ओंखारो आरो मा
ओ बिफोरखौ बानायो आरो माबायदि ओ खानानै बानायोना माबायदि जिरनै बानायो बेफोरखौ एसे फोरमायना होबा जाबाय नोंथाङा।
औ आतसा बे मुरखौथ' औवानि बानायनाय जायो नालाय बे उवाखो दानग्रोना लानांगौ जायो। साननै सानथाम खाथि जिरनानै फोरानना दोननांगौ जायो मानो होनबा फोरानाबा गुन जाजोबो नालाय थाबनो बिखौ फोराननांगौ ओमफाय सोरनोबा कालारिं नांगौबा रंग' फोरनांगौ जायो बेनिफ्राय बिनि दा एसे बुरजा जायो आरो ओ रं सं फोननाय थाबाथाय ओमफ्राय बिदिनो दिरुङाथ' गोबां दाम बिनि दिरुङआ दिरुंनि नांगौबाबो मोजां दिरुंनि नांगौबा कुवालिटि मोजांफोरनि बिदिनो दिरुं ओ लानांगौ जायो आरो बिदिनो कुवालिटिनि मथे बाजेटआबो जायो बिदिनो औवा सुवा हेबनानै टायारबो नांगो जायो नालाय टायारबो बायनांगौ जायो। बिदिनो नोंथां उम बिनि बाजेटआ आंङो फिसा बानाय बाथाय सारि थिनस' लायो। ओमफाय गिदिर बानायबाथाय सारि पास्स' लायो आं बिदिनो आरो औ
नोंथाङा होमबा बेफोरखौबो मावो होनबा न'आव थानानै?
औ औ मावो नोंथां आखाइ आखाइ खरस एसे एनै अंखारनायानो मुनि होननानै मावो आंङो। औ उम ओरैनो नोंथाङा मायबाफोर मावो नामा?
आंबोथ' बिदि एसेबां ओरैबायदि मावा दासान्दि ओ न'आवनो दंथ'यो ओ बिदिनो गायनाय फुनायनि दिन नालाय बेनिखायनो आरो जेबो मावथ'नायबो जायाखै बिदिनो कलेजबो दंना। आंना ओ बिनिखायनो बायदि बायदि रोखोमनि बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाय जाथ'वाखै आरो आंना नोंथां
नोंथाङा ओरैनो बेसेसिमाव लासै फरायनाय?
बाराथ' फरायनाय नङा माने पिअ पास खालामनानै दोननांगौ जाबाय आं। एस-
बिदिनो ओ बर' बिजोंजों फरायनायना एसामिस जों फरायनाय?
आं बर' बिजोंजोंनो
अ नोंथां मोजांआनो जों बर' मानसि नालाय बेनिखायनो ओ बर' रावजोंनो फरायनांगौ आरोना।
बिदिनो नोंथाङालाय बेसेआवलासै फरायनाय?
आंबो बिदिनो ओ दासान्दि आं डिग्रि फरायगासि। नोंथां
आदसा दिग्रि फरायगासिनो अ दे गोनथों नोंथां